हेल'।
ओ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां।
ओ गोजोन मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथां औ औ आंबो जासिहरग्रोबाय।
औ ओ आं नोथांजों ओ जि मिनिट ओ बे ओ दावबायनायनि बागै
औ नोंथां औ सोंजागोन औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
औ औ दा ओ दावबायनाया जोंनि जिउनि मोनसे ओ गोनांथार गोनांथार मोनसे ओ थाफादेरनाय मोनसे आय आगजु महरै जानानै दोङो। ओ जाय जोङो गासैबो दा जिउआव बेरायनानैनो मोजां मोनो नङा होनबा
औ औ
थिग बेफोरबायदिनो आंबो ओ गोबां ओ जे जाय जायगायाव हाजो दैमा दैसा खोलो खोलो आरो बार सिव सिव ओ बायदि जिब जुनार नुनो मोनो बेफोरबायदि जायगायाव आङो बे बेरायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङाबो ओ नोंथांनि फारसे जा मोजां मोननाय बेरायनानै बेनि बागै सुंद'यै होननो हागोन नामा
औ आङो आंनि जा आंनि मोजां मोननायनि भितोराव बेरायनायाबो आङो मोजां मोननाय मोनसे आंनि थाखाय आंनि खामानि आं बेरायना मोजां मोनोबा आङो बेरायनाय जायगाफोरनि मादावनो जाहैबाय आङो सकियाव थांदों आरो ओ कलेजनिफ्राय भैरब कुन्दआव लांनायाव बेयावहाय थांदों आं भैरब उनाव बे बेरायनो थांनायावहाय जोङो ओ दैमा अन्थाइ ओ बेलेक हारिनि मानसि बेलेक हारिनि रायलायनाय बेफोरखौ मोनथिनो खोनानो मोन नो जायाव जोङो मन्दिर बो नुयो बेयाव जोङो खुलुमनो हायो आरो
नंगौ
बेरायनो थांबाथाय जोङो लोगोआव दै बथल मुलि जानाय मुवा बेफोरखौबो लांफानो गोनां जायो।
नंगौ नंगौ
बेरायनो थांनानै जोङो गियानबो मोननो हायो ओ रोङै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो हायो आरो बेलेग हारिदो रायलायना मोजां मोननानै बिसोरजोंङो जोङो बिसोरनि जा ट्रेडिसनेल ड्रेस बिसोरखौ गाननानै फ त' लानो हायो ओ बिदिनो जोंनि खा थियावबो ओ बिदिनो पिकनिक प्लेस होनोब्ला जोङो दारागाव बगामाति चकि बेफो भुटान बेफोराव बेफोरबो मोनसे मोनसे पिकनिक प्लेस आरो
नंगौ
बेफोरावथ' आङो बारा बेरायनो मोनाखै आङो चकियावदो भैरब कुन्द'आवल' थांनो मोनदो आरो आरो जोंनि साखाथियावनो थानाय गुवाहाटी सिरिया खाना जा बेयावबो ओ गोबां मानसियानो थाङो मानास पा मानास नेसनेल पार्क बेयावबो जा जोङो जिब जुनार मिथिंगायारि नुथाय बेफोरखौ नुनानै जोङो मनरन्जन लानो हायो गोसोआव
नंगौ नंगौ
मायबाफोर जायगाफोर बेरायफेरदोबा बेनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन ना?
नंगौ नोंथां आङो थारैनो ओ बेफोरबायदि जाय जायगायाव हाजो एबा बार गुसु गुसु बारो जायफोर जायगायाव ओ मिथिंगा मिथिंगाखौ माने हाजो दंफां लाइफां दैमा दैसा बेफोरसो समाय होयो नालाय बेफोरबायदि जायगायाव आं थांनानै गोसो खौ गोजोननाय मोनो जाय जायगायाव ओ सोरगिदिं हाजो थायो बिफां लाइफां लायफां थायो आरो ओ जाय जायगानि सुबुं सुबुंफोरनि गोसोनि साननाया ओ माने एसे अनसुला अनसुला ओ महरनि जायो आरो बेफोरबायदि जायगायावनो थांनानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनो बेफोरनि बारहावाफोरखौ जाहैनायजों लोगोसे आरो ओ बेफोर जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ मिन्थिनो मोनो नालाय बेनि थाखायनो आङो बेरायनानै जोबोर मोजां मोनो ओ नोंथाङा दानिसो ओ बुंलांबाय ओ गुवाहाटि सिराखाना होननानै बेयावबो आङो ओ खेबसे थांखांबाय बेयाव आङो गोबां ओ जिब जुनारफोर ओ नुनो मोनदों जायखौ ओ जोबथेसालियाव एबा फिसिनाय हिसाबै ओ जोबनानै दोननाय गोबां जिब जुनार जेरै- बान्दोर मोसा मैदेर आरो गोबां जि जेबौ बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोर नुनो मोन्दोंमोन आरो आरो ओ बे फोर जिब जुनारखौ आङो ओ सिरा खानायनि अनगायै ओ बेलेग गुबुन जायगायाव आं नुफेराखैमोन आरो। बेनि थाखायनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा ओ नोंथाङा जे ओ बेरायनो मोजां मोनो। नोंथाङा बेरायनानै ओ‌ मा
औ आंबो बेरायनानै मोजां मोनो जोबोर मोजां मोनो आंबो बेरायनानै
माबा जाथिनिफ्राय नोंथाङा ओ माबा मोनसे राव बा बा ओ सोलोंनो हानाय माबा आयदाफोर मोनबो मिथिबोदोंमोन नामा?
औ आङो ओ रावनि गेजेराव आङो हिन्दी खौदो एसामिस खौदो रोंगौ बैसोर ओम जा बेरायनो थांनायाव बे बेफोरखौ एसे एनै बुजिनो मोनदों आरो
औ औ औ
जोङो रावखौथ' गासैखौ
औ
गावनि थाखाय मोजां नङा होनोब्ला जों जेराव बिथांआ मानो दानिया ओ सबावबो जोङो हिन्दीदो इंलिसदो बांसिन रायलायनो गोनां जायो जेरावनो खि जों बेफोरखौ बारा रोङानो मानोब्ला बेफोरखौ सोलोंबासो जोङो जोंनि थाखायनो मोजां। सब रावखौनो रोंबा जोंनि थाखाय मोजां आरो बिदिनो बेरायनो थांबा रावफोरखौ एसे एनै ओ बुजिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोङो जोङो फेमिलिदोंबो थांजायो। आरो लोगोफोरजोंबो थांजायो बिदिनो थांजायो आरो।
औ औ। ओ नोंथाङा बेरायनाय समाव नोंथाङा बेरायनो ओ बेरायनो समाव ओ मा मा ओ जिरादजों थांनानै नों-नोंथाङा मोजां मोनो? नोंथाङा साइकेलजों थांनानै बेरायनानै मोजां मोनो ना गारिजों? बेरायनानै मोजां मोनो ना मटर साइकेलजों बेरायनानै नोंथाङा गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो?
औ आंथ' औ औ हागोन नोंथां आंथ' सा मा होनोथाय ओम गारिजों थांबाथाय एसे आंनिया प्रब्लेम जायो मानो होनब्ला खर' गिदिंनाय गोबानाय बे बेफोरो जायो आरो बेनिखायनो आङो हायोब्ला बाइकजों बा साइक केलजों बिदिनो माने खुला गारियाव सायाव मोनामनाय थाया। फ्रिनो गासैखौबो नायलां नुलांनो हायो जोङो लामा लामा थांनायाव। बिदिखौ बांसिन मोज मोजां मोनो आरो आङो गारि गोदोर बास कार बेफ फोराव बारा गाखोनो हाया नालाय। खर'खौ बोरैबा मोना। नोंथाङा नोंथाङा मादो थांदो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ आंबो ओ बांसिन ओ आंबो लोगोफोरजोंनो बेरायनानै मोजां मोनो ओ लोगोफोरजों ओ आंबो बिब्दिनो बाइकआव बेरायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो माने बाइकआव ओ जों सोरगिदिंनि गासैबो ओ जा समायना समायना नुथाय बेफोरखौ जोङो नुलांबाय थायो आरो लोगोसेनो खोलो खोलो बारनि जा सुदेम बार बेखौबो जोङो मोनदांलांबाय थायो बेनि थाखाय बेओंखायनो बाइकजोंनो थांनानै आङो गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनो आरो
औ बिदिनो जोंनि नर्थ इस्टआवहाय बांसिन जोङो बेरायनाय जायगाफोराव नुनो मोनो जे मिथिंगायारि नुथाय आरो दैमा दैसा अन्थाइ बे बेफोर दैमा दैसायाव जोङो दुगैनो मोजां मोनो नङा होनोब्ला गोसोखौ गोजोन मोनो एसे दैयाव थानानै गेलेनानै मोजां मोनो आरो जोंनि नर्थ इस्टआव बांसिन बि दै मादो बिफां लाइफांआानो बांसिन नालाय‌ अ काजिरङा काजिरङायाव बेरायनो मोनदोंना नोंथाङा
नंगौ नोंथांमोनदों
औ काजिरङायाव बेरायनो थांबाथाय जोंङो काजिरङाया मानो थाखाय अ होनोब्ला जोङो ओ एहिनि आगर होनो बेखौ न एसामिसाव
नंगौ नंगौ
औ बेखौ बेयो बेनि थाखाय उम बेनि थाखाय बिखा द होनो आरो काजिरङाखौ बेयाव थांबा जोंङो औ औ नोंथाङा एसे बुंना हालाय आंनो हायोबा बेनि बागै
औ थसे काजिरङा नेसनेल पार्कआ ओ जोंनिया थसे गंनि ओ गान्दानि थाखाय जोबोर मुंदांखा ओ थसे गंआरि गानदाखौ जोंङो ओ काजिरङा हादोरारि लामायानो बांसिन मोनो मोन नुनो मोनो बेनिखायनो ओ गोबां गोबां दाब दाब जायगानि सुबुंफोरा बे गान्दाखौ बे हाग्राम
औ नायनो फैयो आरो बेलेग स्टेटनि मानसिफोराबो
औ औ नंगौ नंगौ
औ
नोंथाङा बेरायनाय बेरायनाय समाव नोंथाङा लोगोफोरजों बेरायनाय समाव माब्लाबाफोर लावखार ओंखामफोर जाफेरदोंमोन नामा नोंथां
औ जादों बिदिनो जोंङो संनाय खुरनाय गासैखौबो जगार लांफानानै जों बेवहायनो मोनसे मोजां जायगाखौ सायखनानै लानानै जोंङो बेयावनो सङै खुरै जानानै फैनो मोनदों आरो बिदि जानानै न फुंजों ओंखाम जाखाबाय थाखायो थेवबो बेलेग हा बेलेग जायगायाव बेरायनानै जों बिदि बोथोरसे लोगोफोरजों बा नखरनिजों जाहैनानै मोजां नांङो आरो गोसोफोरखौ
औ औ
औ बिदिनो औ गेजेर गेजेर थांनाय जायो जेराव जोंङो जानुवारि फोराव थांङो आरो बिदियाव बांसिन
नंगौ नंगौ गोदान गोदान बोसोरखौ बरायनो
औ
बै ओ बै समफोराव जे जेब्ला जोङो लावखार ओंखाम लोगोफोरजों जायो बै समाव ओ जा गोसोआव ओ दुखु सुखु बिदि दुखु दाहा गासैबो माने लोगोफोरजों मिनि खुसियावनो माने जोङो बावगार लांलायो आरोना
गारनानै दसे सम जा जोङो रंजानाय बेखौ ओ मोननो मोना नालाय खदायबो जोंङो बेरायनो थांबासो मोनो। ना नोंथाङा बेरायनो थां नामा फोर खैफोदाव गोलैदोंमोन नामा
औ नंगौ आङो खाननैसो दाख्लैसो खाननैसो सिगां बे जाथाया जालांबाय आङो सिलं ओ सिलंआव बेरायनो थांदोंमोन कलेजनिफ्राय बे समावनो ओ जोङो लाइट लुम होननाय मोनसे जायगायाव थांदोंमोन गारि रिजार्भ लानानै बे जायगायावथ' बा सा थांजायामोन नालाय जों गारिखौ रिजार्भ लानाय सै बिनि उनाव जोङो नायखांनानै ओ खमैबो जों बेयाव थाम थाम घन्टासो था थाम घन्टासो थादों बे लाइभ लाइट लुम होन जगायाव बिनि उनाव ओ बिनि सिलं फारसे सिलं मेन टाउन फारसे गिदिंना फैनाय समाव जोङो ओ मिनि खुसियै रंजा रंजा फैगानोमोन बे स मावनो ओ जाब्रबथाया माने जोंनिया ओ साखाया गसिगौमोन आरो गारिनिया माने जों पाम्पसो गैया होननानै सानदोंमोन। ओ नोंथां ओ टाइमा जाबायमोन जोंनिया दोनथ' जासिगौमोन नामा नोंथां औ नोंथांजों रायज्लायना गोबां गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां।